हेल औ नोंथां।
हेलौ
औ औ नोंथां।
औ खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ दं फ्रि दों।
औ बिदिब्ला नोंथांखौ कल हरनाय जाहोनानो जाहैबाय जे नोंथांजों आङो फंनैसो आयदानि सायाव सान सावरायनायदोंमोन सावराय
सावरायजागोन नोंथां सावराय जागोन।
औ आयदायानो जाहैबाय जे जोंना जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंनोसै गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिना एबा जोंनि बर' सुबुंफोरा बांसिन लानाय एबा गुबुनफोराबो लानाय माने जोंनिया बांसिन अमा अमा बायदि अमा, दाउ, बोरमा नोंथांमोननि ओनसोलाव फिसिना फिसिया एबा बेफोरखौ माबोरै फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
औ
औ आं बिदिब्ला गोदोनिफ्राय बुंलांसै आरो न' नोंथां अमाखौ माबायदि फिसियो बर'आ अमाया जाबाय मा होनो एखो माने एखौ जोंनि बर' समाजनि बांसिनै फिसिनाय मा होन मासे जुनार आरो।
औ
खौ मानसिफोरा गावसिनि बबेबा समाव नांगौ जानाय मा होनो आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बबेबा नांगौ समाव जुदि गावनि गोनांथि जानाय समाव एसे हेफाजाब मोननो थाखाय मा होनो अमाखौ नखरफ्रोमबो बर' न'खरफोराव मा होनो मासे मासेबाबो फिसियोमोन आरो फिसियो आरो बर'फ्रा।
बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा मानोे अमाखौ फिसिबोगासिनो आरो बिदिनो मानिखो न'खरनि मा होनो एखौ गोनांथि जानाय रांखावरिखौ सुफुंनो थाखाय मा होनो एखौ अमाखौ बर'फोरा फिसिमोन आरो बर'फ्राल' नङा माने बेलेग हारियाबो माने बे अमाखौ फिसियो आरो। बिदिनो अमा फिसिनायनिनो गोबां मा होनो बिखौ ओ खायदाफोर दङ आरो जेरै मा होनो अमाखो सोरबा फ्राय जोंनि नखरनि मानसिफोरा मानखो गोबाङै फिसिया आरो मासे मानिफोरल'से फिसियो बिदिनो मानिखौ खायसेफोर आरो जाय अमानि फालांगि आरो बिथांमोना मा खालामो अमानिनो फाराम खुलियो आरो जेराव बिसोरो गोबां बिबांनि अनजिमानि अमाखौ फिसियो फिसिनानै बिसोरनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि मा होनो बिखो मानसिफोरा अमाखौ फि फियो आरो अमानि बेदरखौ जायो आरो। बेखौ बाजारफोराव फाननानै बेनिफ्राय फैसा मोनो आरो थारमाने आं नोंथांनो अमाखौ फिनानै उन्दै समनिफ्राय अमाखौ माबोरै फेदेरो बेनि सायाव मोनसे फंनैसो बुंनि आरो ओ अमाखौ मा होनो गोरलैनिफ्राय जि बे फिबाय फिसिनानै अमानो जोङो बायदिसिना आदार होनानै अमाखौ जोङो फेदेरनानै माहोनो एखौ मा मासेबा मानै लानानै आरो गामिनि मानसिफोरा मासेबा मानै लसो लायोनाय ओमफ्राय बेखौ फेदेरबोनानै मा होनोखौ उनावहाय ओ आदार सादार होनानै बेखौ बारियाव जोङो मासेखौ जोङो मासेनि थाखाय जों एसेबां मा होनो एखौ
दोननो थाखाय एसेबां न' गिदिरफोर नांलाया आरो मासेनि थाखाय जोंनो ओरैनो जोङो दिरुंदोंनो मासेखौ जों खाना दोननो हायो
ओमफ्राय बेखौ बेबायदिनो आदार सादार होननानै जों बेखौ मा खालामो फेदेरो आरो फेदेरनानै उनाव उनाव जोङो बेखौ जोङो बाजाराव एबा मायावबा जोङो बेखौ फाननानै बेनिफ्राय जि रां मोनो बे रांजों जोङो थारमाने नखरनि जि आंखाल बेखौ जों सुफुंनो हायो आरो ओ बेन बेनि अन अगायबो जोङो मा खालामनोहायोनो खायसे फालांगियारिफोर दोङो जायफोरा माने अमाखौ जोङो मासे मानैल' नङा बेनोसै जों गोबां अनजिमानि अमाखौ मा होन फिसियो ओमफ्राय फिसिनानै बेखौ जोङो फालांगियारिफोरै फानो आरो दा माने गोबां राङाव जायजों बिसोरो बेजोंनो गावसि मा होन नखर सालायनाय जिउ संसार जानायफोराव मा होन गोबां रांनि मदद आरो सासे फालांगिरियारि जा नों हायो आरो मासे जाफुंसार जेरै अमा फिसिनानैनो खायसे जाफुंसार फालांगिरि जाहैनो हायो आरो थारमाने माहोनो एखौ खायसे फालांगिरि रिफोरा मा खालामो द सिनिथा खालामा बिसोर ओ माने उन्द उन्दै अमाफोरखौ फिसा फिसा अमाखौ गोबां लाबानै माहोनो फिसिफैयो थारमाने बिसोरो अमाखौ दोननो थाखाय अमाखौ जोंनि मासे मानि बायदि खानानै दोना बिसोरो मा खालामो अमाखौ दोननो थाखाय ओ गावस अमा दोंग्रा न' बानायो आरो जेरै ओ सोरबाफोर माने बायदिसिना औवाफोरनिफ्रायनो बानायो अमा दोंग्राखौ ओ फारामखौ ओमफ्राय खायसेया मा खालाम मोनो बाला अन्थाय सिमित फोरखौ लाबानानैनो बेफोरबायदि गोरायै खालामो आरो जेराव मा होनोएखो मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय औवाजों बानायोब्ला अमाफोरा मा होनो इखो ओ थाबनो जोरनाय नङा आरो गोबाव जोनाय नङा मादै होनो एखौ बायनानै अमाफोरा मारबा गलांनोबो हागो बेफोरबायदि टाइपआव आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय मा खालामोनो ओ ओ पाकानि खालामो आरो बाला अन्थाइजों ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो अमाया अमाया बाला अन्थाजों बानायनाय अमा दोंग्रा नङा मा होन बेखौ थाबैनो गाज्रि जाया आरो गोबाव समहालागै थानो हायो ओ बिदिनो अमाखौ बेयाव फिसिनाय जायो आरो फिसिनायनि फियो आरो मा होन फालांगियारिफोरा जे फार्मनि मालिक बिसोरो बिसोरो मा खालामोनो अमानि फिसाखौ उन्दै समावनो अमा फिसाखौ लाबो लाबोनानै बेखौ बबे समाव मा खालामनांगौ बबे समाव आदार होनांगौ अमाफोरा मायबा बेरामफोर जादों नामा अमाखौ माबोरै थाबनो फेदेरनो हायो मा होनो बेखौ फालांगियारिफोरा बेखौ सानो आरो ओमफ्राय साननानै ओ अमाखौ थाबैनो देरनो थाखाय गोबां मुलि बेफोरबायदि अमाखौ होनानै आदार भिटामिन बायदिसिना होनानै अमाखौ बिसोरो फालांगियारि अमाफोरा मा होनखौ फार्मनि मालिकफोरा अमाखौ फेदेरो आरो
जोङो खानानै दोननो हायो आरो। फार्म बेफोरनि दिरुंजों गोबां मानि गोबां अनजिमानि अमाखौ मा बिसोर दोनग्रा न'खौ बानायो आरो बानायनानै मा होनो बेखौ अमाखौ दोननो थाखाय दोनो आरो थारमाने जेराव बिसोर अमाखौ खानानै दोनलाया हेगारनानैनो दोनो। बेयाव बायदिसिना बिसोरो आदारनो सापर सापर होयो सापर होयो बायदिसिना गुन्दै होयो बायदिसिना ओ मा होनो बेखौ गोबां
बेबायदि गुबुन गुबुन आदार होयो आरो मा होनो बेखौ फालांगियारिफ्रा जायखौ बिसोरो अमाखौ ओ मा होनो बेखौ द' दान हयथ' स्नि सान स्नि दानफोरावनो थारमाने फानहैनो हानाय खालामहैयो। बिनिफ्राय बे गो मा होनो बिसोरो न'खौ बानायबाबो मा खालामो बिसोरो ओ मा होनो फिसानि थाखाय उन्दै अमाफोरनि थाखाय बेलेग एक्सट्राके मा होनो बेखौ गुबुन आलादा न' ओमफ्राय आरो गिदिरफोरनि थाखाय आलादा न' बेफोरबायदि बानायो आरो माने बिसोर उन्दै आरो गिदिर खौ जुदि जोङो जयै दोनोब्ला बिसोरो माने गावजों गाव माबालायनानै ओ बिसोरो गावजों गाव माबानोबो हागोन बेनि थाखाय एक्सट्रा गुबुन गुबुन बानायो आरो गुबुन गुबुन बानाय बेनिफ्रायनो ओ बिसोरो अमानिफ्रायनो गोबां गावसिनि नखरनि बिसोरो रांनि अनसाय बेजोंनो न'खरखौ सालाया आरो बिसोरो
उम
नंङा नोंसिनि गाम गामि ओनसोलाव माबायदियै अमाखौ फिसियो नोंसोरनि गामि ओनसोलाव अमाखौ गोरलै उन्दैनि देरजासे माबायदि जोथोन लायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ दानि समाव नोंथाङा फोरमायनाय रखमै जोंनि ओनसोलाव एबा बांसिनानो अमा फिसिनायखौ नुनो मोननाय नङा बा बिगियाननि आदब खायदाजों गुबुन गुबुन जातनि अमा बायदिसिनाखौबो लाबानै गराल बायदि सिना बानायनानै फिसिनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसो लाव दा अमा फिसिनायनि फारसेबो जोंनियाव माने सरकारा हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो आरो बायदिसिना खा होनो हायाब्लाबो जाया अरायसम बिदिनो लोब्बा थायो ए बा बेनि फिसिनाय बिदिनो गुबुन दाउ, अमा, बोरमा गुबुन गुबुन फिसिनाय एबा सरकारजों लोब ब्बा थायो अब्ला बिथांमोनाबो बिदिनो माने गुबुन जातनि अमा बायदिसिनाखौ माने बिथांमोना माने फिसिनो हरो आरो ओरैनो फिसिनो हर नायजों लोगोसे बिथांमोना आदार बायदिनाखौबो हरो लोगोसे माने जुदि अमाया मालाबा बेरा आजार जायो नालाय बेनि थाखायनो बेफोर बेराम आजारखौबो फाहामो थाखाय बिथांमोना भेक्सिन बायदिसिनाखौबो होनो फायो लोगोसे बेफोरखौ मदद खालामो आरो दा अमा फिसिनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंना जोंनि जा जोङो बांसिनानो ओ माने हाथथाय बाजारनिफ्राय लाबोनानै फिसियो आरो आरो बांसिन खम जोङो बेखौ माने फिसा जाहोआ आरो बांसिन माने दडाइरेक्ट बिदिनो फेदेरो आरो बे डायरेक्ट बिदिनो फानो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि गराल बानायनानै फिसिनाय हुदाया दङ अब्लाबो बांसिन गावबाागाव न'खराव मानै एबा माथाम बांसिन बेखौनो फिसिनायखौ नुयो नुनो मोनो आरो दा फिनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला ओ बिसोर बेखौ जोबोद माने साफायै साखोन सिखोनै लाखिनाया जोबोद गोनांथि नङा होमबा मानो होनबा अमा फिसिनायनिफ्रायबो बायदिसिना गुबुन बेमार मानसे सुबुंनि देहायारियाव फैनो हायो नालाय बिनि थाखायनो जों बे अरायबो साफा खालामबाय थानांगौ। एबा जानाय लोंनायनि फारसेबो गोसो होनांगोन बिथांमोननो माने गुबुन गुबुन बेमार आजार बायदिसिना जानो नागिरो नालाय। जिब जुनारा बिनि थाखायनो बेफोरखौ नायफा नाय बा खामनायजों लोगोसे बिसोरबो। फिसिनायावबो जोबोद गोसो होनांगौ जायो आरो दा गुबुन गुबुन गुबुन जेरै गुबुन जायगानिफ्राय हरनाय दैथाय हरनाय सोररखारारफोरा हरनाय बेफोर अमाफोरा जेरै हेमसियार क्रस बायदिसिना गुबुन गुबुन सिशलं बायदिसिना जायाफोरनिफ्राय हरो नङा ओमबा? बिनि थाखायनो लकेल अमा फिसिनायनि अनगायैबो बेफोरबायदि जोंनि ओ ाव फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो दा लकेल अमा फिसिनायनि बेलायावबो दा न दा जेरैबायदि बुंदों बेफोरबायदि बिदिनो जोंनि ओनसोलाव फिसियो जानाय लोंनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव जेरै सापर मोखौनो होनाय सापर पर लोगोसे आरो जेरै फिट फिट होनाय मोनसे मुंनि दङ बेखौबोो होयो आरो लोगोसे आरो गुन्दै जों अफ्रि लोगोसे आरो जेरै मिथिंगायाव मोनो थास' बायदिसिना बेखौबो रुनानै होयो आरो
औ औ
माने अमाखौ बेफोरबायदिनो माने राङारि आं माखसेानायाव जोंना मोजाङै जाहोब्ला द' मान्थ एबा स्नि मान्थावनो जोङो मोजाङै। फानजायो आरो बिदिनो अमाखौ फिसिनायजों लोगोसे जों राङारि आंखाल जायोब्ला बेखौ सुफुंनो हायो मालाबा जों बेखौ माने बेदर महरैबो जायो आरो दा जोंनिनो दोरोङारि ओ जेरैहाय अनला ओंख्रि सबायाइ ओंख्रि बेफोरजोंबो जोङो अमाखौ जानाय नुयो लोगोसे। गुबुन गुबुन जायगायावबो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जातनि अमाफोरखौ फिसिनायनानै माने फालांग खामनायखौ लोगोसे जानायखौ जो नुनो मोनो आरो दानि समावथ' हटेल बायदिसि जेननाव गासैयावबो अमा बेदरखौ मोननायखौ एबा बिनि गोथाव फोरमायनायखौ नुनो मोनो नङा। बा गोदोनि समाव बिदि नङामोन नाथाय आथिखालाव बेखौ जोबोद माने बजबना लानायखौ नुनो मोनो आरो जानायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला बेखौ गुबुन गुबुन जानाय आयदाजों जाजायो गुबुन गुबुन जायगा गुबुनजों जायो। बिदिनो अमाखौ जोङो बेदर महरै बाहायो आरो बिदिनो खायफाया न'खरनिफ्रायनो फानो लोगोसे जेरैहाय बैसागोनि समाव जायो जेरै मागो दमासियाव जायो। लोगोसे आमथिसुवा जोबखांनानै जायो बेफोरबायदि ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि माने गावबा गाव न'खरावनो फिसिना गावब गाव माने बिदि दानानै फाननाय हुदाबो दङ लोगोसे आरो बिदिनो फालांगि खालामांनायबो हुदा दङ आरो नोंथां,
औ औ औ होमबा दे बिदिब्ला नङा होमबा नोंथां माने समाबो जानानै फैबाय जिहेथु ओ नोंथांनिफ्राय रायज्लायनानै गोजोन गोस बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओमफ्राय दोनथ'बाय जा जाबाय होमबा ना नोंथां? औ दे गोजोनथों।